खुलुमबाय नोंथां औ
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंसांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलाय बावनाय थाबाय नोंथां।
अ दे दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों?
औ आङो जोङो सावरायबाय थानायब्लाबो थेवबो जों सावरायनो होननानै सानबाय जे जोंनि बर' बर' हारिनि जिफोर आबादफोर खालामनाय । जों बेनि सायावनो सावरायनो होननानै सानबाय नोंथां।
दे जायो नोंथां दे। दा नोंथाङा अब्ला अ बर'नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै इसे बुंगोरा होदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ औ। जोंनि बर' हारिनि जिथु आबाद मावनाय होननानै जोङो जुदि बुङोब्ला जोंहा गोबां बिदि आबाद जों बर' सुबुंफोरखौ गोबां बिदि आबाद मावबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। ओ सेथियावनो जोंहा गुबै आबाद होननानै जोङो जुदि बुङोब्ला जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ औ नंगौ माइ आबाद खालामनानै जाबोगासिनो दङ। बाश बिदिनो सोलिगासिनो गुबै आबाद हिसाबै मावबोगासिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा दङ आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा जेनेबा गोदैनिफ्रायनो आबाद मावबोनायाव जोङो नुबोदों माबायदिहै माबायदि आबाद खालामदों जेरैहै जों जुदि बुङोब्ला आं माइ आबादखौ बोरै खालामो बिनि सायाव एसे सुंद'यो बुंनानै होनि नोंथांनो औ औ नोंथां। ओ जोङो गिबियावनो जोङो आबाद खालामनो थाखाय जोङो ओ हाखौ जोङो हालेवनाय जेखौ जों बुङो हालेवनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। जोंङो गिबियावनो जोङो हालेवगोन ओ आरो हालेवनानै जोङो खोथिया जों फोनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोथियाखौ जोङो सिगांग्रो जोङो ओ जिफोर ओ माइ जोंहा दोनखानाय दंमोन बा माइज्लि जों जायखौ दोनो बे माइज्लिखौ जोङो सिगांग्रो जोङो दैयाव सोमनानै ओ दैयाव सोमना दोननानै बिखौ ओ बोखांनानै दसे ओ खोबनानै दोनो आरोबा बिदिनो जोंहा जेब्ला बेयो फेंखा अरो एब्ला फेंखा अरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लि बारियाव जोङो बबेबा मोनसे ओ दुब्लि खथायाव जोङो बेखौ ओ फोयो आरो बेबायदि फोनानै जोङो ओ गो थिया खालामो गोथियाजों जायखौ बुङो । बिनो गोरलै गोरलै ओंखारनानै जोंहा गोथिया जायो आरो बे थियाखौ जोङो से दान बा इसे ओ बाराबोजों दोननायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो ओ खमैबो जोङो से दान बेखौ जों दोनो दोनो आरो बेबायदि दोननानै जोङो बिदिनो एसे एसे लावहोयो लावहोनानै एसे गोलौ खालामनानै जोङो बेखौ ओ आरोबाव जोङो हाफोरखौ एवनानै मोसौजों बा गोदोथ जोङो मोसौ दोंनो एवोमोन बिदिनो नांगोलजों जोङो एवनायखौ जों नुबोदों आं नांगोलजों एवनायखौ माने बांसिन मोजांहै हाया मोजां जायोमोन बायदि आं नुबोदों आरो आरो बेबायदिनो जोङो हालेवनानै जोङो जि गोथिया जों बेखौ फुयो फुनानै आरो जोङो ओ बेबायदिनो गायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जों गायनो थाखाय बांसिनै जों ङो जोंनि बरआइजोफोरखौ जोङो ज ज यै नांनानै गायनायखौ जोंनि बर सुबुंफोर गायनायखौ ओ आयजोफोर गायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो जोंनि बरफोरा ओ बर मा होनगोन बिखौ ओ हौवाफोरा बिदिनो आलि दाननाय बा आलि खोनाय बेफोरबायदियाव बाहागो लायो बिदिनो इसे ओ बिदिनो आरो गोथिया फुनाय बेफोरबायदियाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा आरो बेबायदिनो जोङो दानि जुदि नायोब्ला जोङो दानिया दा जों बिदि बायदिसिना जों रासायनारि हासारफोर बाहायनानै जोङो आबाद फोरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदोआव जुदि जोङो नायोब्ला जोंहा आबाद खालामनायनि जिफोर टेकनिकफोर बा जों आबादखौ जोङो गो ङो हासारफोरनि थाखाय जोङो मोन दाब जागा दाबसेयावनो बिदि आबाद खालामामोन आरो जोङो मोनबोनाय बायदिहै जों मिथिबोनाय बायदियै माने जोंनि मानसिफोरा मा खालामोमोन मोनसे जायगायावनो आबाद खालामालासे गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओ जि ओ हाग्राफोरखौ दानफायनानै ओ हा फोरखौ सिफायनानै बिदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आबाद मावोमोन आरो मानो होनब्ला ओ गोदोनि दिनाव जोङो बिदिनो मोनसे जायगायावनो जुदि ओ आबाद मावबाय थायो योब्ला जोङो हासारफोरा खमायो बेबायदि होननानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो जायगा सोलाय सोलाय आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नाथाय जोङो दानि जुगाव मोनसे जायगायावनो जोंहा जायगाफोराबो एसे खम जाबाय नालाय लाय बिनि थाखाय जोङो बेबायदिनो हासारफोर रासायनारि हासारफोर बाहायनानै मावबोनायखौ खौ नुनो मोनदों आरो आरो नोंथाङा बेबायदि बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिदिनो आबादनि सायाव जोंनि बर हारिनि औ
औ औ नोंथां दा आं जुदि बर हारिनि आबादनि सायाव बुंनो थाङोबा दा जोंनि बर हारिनि गुबै आबादानोथ जाहैबाय माइ नोंथां आ बुंबाय दा बेवहाय जोंना माइ आबादाव जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायो नङा होमबा नोंथां जोंनाथ माइआ मोनसेल रोखोमनि गैया दा जोंना मा होनो माइसालि माइनो जोसा माइ माइब्रा माइ रनजित माइरं रनजितआ माइ मोन ना मोनदा नोंथां औ बेबो माइयानो नोंथां दा बेफोरबायदि बायदि रोखोम रोखोमनि माइफोरखौ जोंना बरफोरा गायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोगासिनो दङ दा बोसोरसेनि गायनाय लायबाय मोनलायबाय बेखौ जोलै दोनलायबाय बेनि उन गायबोलायबाय बेबायदिनो जोङो इ जोलैनिफ्राय जोलै बेबायदि गायबोगासिनो दङ जोंनि आजै आजौनिबो लानानै जों दासिमहालागै सोलिबोगासिन थिं दं बे माइ गायनाया दा जों बे माइनि फ्राय जों गोबां जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायनि आदार जोङो जों ओंखाम जोंथ' गुबैयै ओंखाम जायो नालाय जों सानफ्रोमबो बे माइनिफ्रायनो जोंनि गुबै आदारखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो माइनिफ्रायनो जोङो माइ निफ्राय जोङो जोंनि बर'नि हारिमुवारि लोंग्रा बेसाद जाय फेग्रा बेसाद जोङो जुमाय बानायो औ बेखौ जोङो जोंनि फोरबोफोर जायोब्ला जोंनि हाबा खेराइ हाबाफोर जायोब्ला बेफोराव जों बेफोरखौ बाहायो लोङो रंजानाय हिसाबै आरो लोगोसे जोंनि जोंनि मा होनो बे माइ जोंनि आबादा आबादखौ लानानैनो जोङो गोबां इ सोरनि सेराव जोङो माने जोङो फुजा फोरबो होयो आरो जेरै जोङो औ जेरै खााथि गासाफोराव जोङो माइ फोथाराव थांनानै जोङो आलारि बाथि सावहैयो बेनिफ्राय जोङो जों ओंखा जुदि माइ आबादा जोङो जुदि जों माइ आबाद खौ जों बोखांनानै जों गिबि खेब मोनजेेननोबा जोङ अब्ला बेवहायबो जोङो मा होनो ओंखाम गोरलै जानाय जोङो मोनसे हाबाफारि खुङो जेराव जों इसोरनो बावग्रोनानैसो जों जायो नङा होमबा नोंथां? औ दा बेबायदिनो बर'नियाथ' जोबोर मेहेर गोनां हारिमुवा आबाद फोथाराव आबादफोरखौबो लानानै दा बेनि उनाव जोंनिया मा होनो ओ माइखौथ' जोङो गायखांबाय गायनायनि उनाव जोङो माइखौ ओ मोजाङै दोननो थाखा जोंनियाबो गोबां मा होनो आदब खायदाफोर दङ जेरै जोंनि औवाजों हेबनाय दुलि बै दुलिखौ जोंनि बर' सुबुंफोरानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा बायदिसिनानिफ्राय हेबनानै दुलि बानायो बेवहायो दोनो दाथ' गोदो गोदाय जोंनि बर' न'खराव मोनसे माइ दोनग्रा मा होनो न' थायोमोन नङा होमबा नों थां बेयो मा बे सिखिनियाव दोनोमोनलै नोंथां बे माइ दग्रा न'खौ?
औ मा बुंगौमोन
साहाथ' जोंना न'मान' थायो खोमा बेनिफ्राय इसिङा बहा थायोमोनथाय जों आंथ' एसेबाव जोब बायानो दै जोंनाव दा बेफोरो माने इसेबां सोलिला नालाय ओंखायथ' जों एसे बावलानो हम लांबाय
औ
औ दाथ' जों ओं दाथ' नोंथाङा बुजिबाय जा जोंना बेबायदि ओ माइखौ दोननो थाखायबो जानो थाखाय दोननायनि जोंना थाखायोमोन। जोंना जर'खा मोनसे दोनग्रा जायगा बाख्रि होनना बुङो जायखौ बेनि उनाव औ औ औ बिनि उनाव जोंनिया माने मोनसेल' आबाद मावा जोंनिया माइ माइजोंल' जोंना जोबना थाङा जोंना जेरै मैगं थाइगं गोबां गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो न'आवनो फोनानै जायो बिनिफ्राय जोङो दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो गुवार-गुवार जायगायाव जोङो मैगंफोरखौ फोयो। दा जेरै जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जोंना जुदि गोजां बोथोर सौफैयोबा जोंनिया दुब्लियाव गोमो-गोमो गाबनि जोंना बेसर नुनो मोनो जोङो जोंनि जायगायाव। दा बिनिफ्राय ओं जोङो जुखामनि आबाद मावनाय नुनो मोनसै। दा आरो औ दा धोन्जिया धुनिया दुन्दियानि जोङो आबाद मावनाय नुसै औ बे दुुन्दियाबो जोंनिया औ जोंनिया जों जाबायबो बेनि उनाव जोङो फानहरबायबो बे फानहरनायखौनो जोङो मा होनो दखानाव बायना मोनलायसिगोनलाय बेयो ओ धुन्दियानि पाउदार होननाय। बेबायदिबो मोनलायसै जोंनि औ जोंनिफ्राय मावनाय आबादनिफ्राय निफ्रायनो फैलायसिगोन बिथि औ दा बेबायदि जोंनि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनिया माने गोबां सुबुंफोरनि न'खरफोरा सोलियो आरो दा जेरै जोंना दैज्लां सोलिगासिनो माइ गायनायबो बोथोर बा गोबां सुबुंफोरानो बैयाव माइ गायहैयो बेनिफ्राय हाजिरा गायो बिनिफ्राय रां आ लायो रां खामायो बिदिजोंनो गोबां न'खरफोरा फोरा बे बेबायदिनो सोलियो आरो गोबां न'खरफोरा बेबायदिनो माइनि आबाद मावनानै माइ फाननानै बेबायदिनो सोलियो दा बेबायदिनो जोंनि माइ आबाद मावनाय एबा गुबुन-गुबुन आब आबाद मावनाया जोंनि बर' रायजोनि जोंनि मोनसे गुबै मोनसे एंगार हायै बाहागो जाना दं आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गुबुन हारिफोरनि गुबुन माहारिफोरनि थाखायबो नंगौ नाथाय जों बर'फोरनिखौ बुंबाय नङा होनबा नों
ओं ओं गुबैयै जोंनि बर'फोरनियाव औ नंगौ
औ औ औ दा बेवहाय गोबां जेंना फोरबो फैयो दा दैफोरनि जेंना जोङो दै ओं दै मालाबा बुरजा जागोन मालाबा खम जागोन मालाबा हा खुरखागोन बेबायदि जों गोबां जेंनाबो फैयो जोंनि आबादाव।
नोंगौ थारैनो।
जोंना औ आब आबादारिफोरा सौसिबोगासिनो दा गोदान-गोदान जोंनिया आ आरोंदायारि जोंना गोदान-गोदान मुवा बेसादफोरखौ सोसनगासिनो आदब खायदाफोरखौ सोसनगासिनो । दा बेबायदिनो जोंनि सुबुंफोरा आबादखौ मावबोगासिनो आरो। दा औ नोंथां समाबो जाबाय जों दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां औ दे गोजोनथों नोंथां औ औ दे औ।